हा?
खोनादों?
खोनादों।
अह मा मावदों नोंथाङा?
आङो दा ओरैनो दंथ'यो।
अह।
नाबाय
औ खोनादों।
अह।
मोनानि जाखांबाय नामा नोंथांमोना?
औ जाखांबायमोन।
दानो
औ थाब जायो जोंहा।
अह। मा ओंख्रिमोन?
ओंख्रिया खान्थाल बेगर बाथोनसोमोन।
अह। ओमफ्राय नोंथांनाव आङो मोनसे सोंथि सोंनो होननानैसो कल हरदोंमोन।
अह।
अ औ। नोंथाङा ओ दावबायनानै माबायदि मोनो?
दावबायनायनि
औ दावबायनानै
अ दावबायनानैथ' माने मोजां मोजां जायगायाव थांनो मोनोब्ला माने मोजां मोनो। माने ओ माने बहाबा गोजान जायगाफ्राव दावबायहैनो मोनोब्ला माने बेयाव नुफेरि खोनाफेरि ओ नु माबाखौ जायगाफोरखौ नुहैयो आरो। खोनाबाय?
औ औ औ खोनादों।
ओ आरो बेफोरबायदिनो दावबायनानै माने बै बै जायगायाव थानाय ओ बायदिसिना बे बे ओनसोलनि थासारिफोरखौ माने मिथिनो मोनो।
औ
आरो बिदिनो मोजां मोजां ओ मोजां मोजां बिदिनो नुयोब्ला माने गोसोफोरखौ मोजां मोनो आरो।
औ
ओं
माने गोजान गोजान जायगाफ्राव बेरायनो मोनोबाथ' ओरै सिगांग्रो
औ
मानो होनोमोनलाय गावनि साननाय हनायफ्रा सोलायग्रोखायो नङा होमबा?
औ
गोदान गोदान जायगा नुनाय जों गोदान गोदान बिदिनो बायदिसिना नुनाय जायो आं आरो
औ माने बै जायगानि ओ था माबा थासारिफोरखौबो माने मिथिनो मोनो आरो।
औ औ।
माने बेनिया बेलेग गुबुन गोजान जायगानि ओ ओ थासारिफ्रा बेलेग जायोना।
औ थासारिल' नङा जानाय लोंनाय बायदिसिनाफोराबो ना।
औ औ गासिबो। माने गुबुन जायो आरो
औ
आरो बिदिनो मोजां मोजां जेनेबा ओ बिदिनो मोजां मोजां माबाफोर नुयोब्लाथ' माने ओ जोङो सोलोंनानैबो लाबोनो हायो।
औ आदब खायदाफोरखौ
औ बे सोलोंनानै लाबोनो हायो आरो जोंनि जायगाफोराव बिदिनो खालामफैनोबो हायो माने मिथियैफोरखौ दिन्थिफैनो हायो।
औ।
ओम। दा नोंथाङालाय?
माने?
नोंथाङालाय दा बहाबाफोर बेरायो बेराय बेरायदों नामा दासान्दि?
आंथ' बेरायनाय माने आं गुबुन जायगायावनो दंखायो दा।
अ गुबुन जायगायाव मा माबायदि माबायदि मोनो जेनेब्ला गुबुन जायगायाव थानानै?
गुबुन जायगायाव थानानैथ' गावखौनो एकदम माने मा होनो बेखौ आलदा मोनखायो आरोना।
अअ अ।
माने जोंनि जेनेबा जायगानि थासारि आरो बे आं दा गोदान जायगायाव फैनाय थासारिजों गोबां आदाफ आलदा आलदा नुनो मोनो।
उम
उम फारसेथिंनिफ्राय नायोबा आलदा आलदायानो।
औ
जानायनि थाबाय रायज्लायनाय आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाय
उम
बायदिसिना राव हारिमुफोराथ' गुबुन गुबुन जाखायो नालाय। गुबुन जायगायाव
उम
बेफोरबायदिखौ आरो गोबां फारागथि नुनो मोनो।
उम। माने मोजां मोजांफोरखौ जोङो सोलोंनानै खौ लानो हायो।
औ औ औ बेबो मोनसे।
दावबायनो ओ
गुबुन जायगायाव थाङोबा आरो गुबुन बे गुबुन जायगानि मानसिजों गोरोबनानै थानो रोंबा माने खौसेथिया बारायो आरो ना।
औ
औ बिसोरनिफ्रायबो गोबां माने मिथियै बुस्थुफोरखौ मिथिनो मोनो।
औ मिथिना लानायाबो गोनां।
औ बेफोरो माने उननि खामानियाव खामानि फैबाय थानाय। माखासे माबा थायोना गियान।
औ।
औ।
मोजाङानो।
औ। नोंथाङालाय ओमफाय दासान्दि बेरायथाराखै नामा?
बेरायनाया आङो बेरायथ'वाखैमोन बेरायनोसो सानदोंमोन माने।
माखौ नेनानै दंगासिनो होमबा दा नोंथाङा?
ओ माने बन्द' ओरैनो स्कुलफोर बन्द'फोर इफोरखौ नेनानै दङ' माने एसे उनाव थांगोन आरो माने गरम बोना बोथारा। एसे गोसो फोरखौ मोजां मोननायनि बिदिनो माखासे उम माखासे गाज्रि साननाय हनायफ्रा बिदिनो स्रां मोननायनि। बिदिनो बेरायहैनो नागिरदोंमोन आरो।
बोथोराबो दा मा नो लोगोआव थाफाया ना ना दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो। नङा होमबा नोंथां? हेलौ। खोनादों ना? खोनादों ना हेलौ? हेलौ। खोनादों ना नोंथाङा?